जोंना
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथाङा दा बे समावहाय फ्रि दं नामा?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अब्ला नोंथाङा फ्रिबा आङो मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो सानदों आरो। बे जाहैबाय जिब जुनाद फिसिनानै जोङो माबायदि इनकाम आरजिनो हायो बा जोङो न'खरफ्रावहाय मोजां थासारिखौ लाबोनो हायो आरो जोङो मा मा जिब जुनार फिनानै जोङो जानोबो आदारखौहाय जोङो मोननो हायो। आङो दा नोंथांमोननो गिबि बियाव समायखौ होनाय जाबाय आरो नोंथाङा फंनैसो बिनि फारसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां। माने जोङो जिब जुनारफोरखौ जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिसियो न'आव जोङो जोङो जिब जुनारफोरखौ फिसिनायनि खारनाव माने जोङो रां मोननाय जोङो मालाबा समाव जोङो मोसौ मोसा मोसौ आरो जोङो बायदि मैयाखौ जोङो माने फिनाय फिसिनायखौ नुनो मोनो जोङो। फिसिनायनि खारनानो जाबाय जोंना रां रां बायदिसिनानि गोनांथि जायो नालाय जों बिनि थाखाय फिसिनाय जायो आरो। जोङो न'खरफ्राव बिदिनो मोसौफोर फियो जोङो आरो जोङो बोरमाफोर बायदिफोरखौ जोङो फियो बेफोरखौ जोङो उनाव जेनेबा जोङो बिदिनो जोलैफोर इदिनो बांलाङोबा जोङो मालाबा समाव बिदिनो फैसाफोरनायनि आंखाल जायोबा जोङो फाननानै जोङो फैसा मोननो हायो एबा रां मोननो हायो जोंहा गोबां बिदिनो माबाफोर खैफोदफोर जायोब्ला जोङो बेफोर मोसौ मोसाफोरखौ जोङ फाननानै बिदिनो फैसा मोननाय जायो। बिदिनो जोंनाव आरो गोबां बिदिनो फैसानि लामा दंबो आरो जोंना बिदिनो दाउफोर ज फिनो हायो अमाफोर फिसिनो हायो जोङो अमाफोरखौ फिसियोबा बिदिनो जोङो मासे मानैल फिसिनाङा जोङो फिसिबाथाय इदिनो दसथासो अमा बिमा खालामनांगौ आरो ना ओमफ्राय जोङो बे अमा बिमानिफ्रायनो माने गोबां बिदिनो बिदिनो फिसा मोननाय जायो बिनो फिसाखौ जोङो फानोबा माने मासेयाव जोङो ब्रै ब्रै रोजा खरि जोङो फैसा मोनोबा जोङो गोबां बिदिनो रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो अमा फिमाया बुरजा जानांगौ बिदिनो अमानि फेमेलि बानायनो हायोबा गोबां बिदिनो अमाबो थाखा दङ आरो जो मोसौखौ माने बिदिनो मानै माथामल फिसिनानै लाब गैया बिदिनो मोसौखौ जों बुरजा फिसिनांगौ बिदिनो दसथासो दसथा बिसथासो बिमा बानायनानै दोनोबा जोङो बिनि माने बोसोरावनो जोङो माबोरै माबा दस फिसा मोननो हायो आरो जों बेजोंनो माने गोबां बिदिनो मोसौ हालिसेयो दानि दिनाव माने ब्रैजि रोजा बाजि रोजासोआव फाननाय जायो बिदिनो गोबां बिदिनो रां मोननाय जायो जोङो आरो मोसौ मोसाखौ जों माने फिसिनायाव जोंहा माने एसेबां माने रां रुफानि गोनांथि जाया। बिदिनो जोंया बिदिनो थांलाय फैलाय इदिनो फुङाव जों खाहैगोन बेलासेयावजों दै दौहैदो दोस्लाय आरो मोनायाव जों लाबोफिनदो आरो गरयाव खाना दोनद बिदिल'सो खामानि जायो आरो गांसो जुदि गैयाब्ला जोङो हानानै लायनो हायो हा लायनानै जोङो मोसौफोरखौ आदार फिनो आदार होफैनानै जोङो मोसौबो फेदेरनो हायो थिग बिदिनो जोंनिया अमाफ्राबो बिदिनो जायो बिदिनो जोंना अमाफोरखौ जोङो न'नि गुन्दैफोरखौ होनो हायो न'नि गुन्दैफ्रा जोब्बाथाय बायदिसिना थासफोर रूनानै जोङो माने गुनदैजों लगाया होनो हायो आरो गुनदैफोर जोब्बा जोङो बायनानैबो जोङो होनांगौ जायो माने अमाफोरा माने गुन्दै थाब थाब जोबो बेनिखायनो गुनदै फोरखौ माने फैसा थाखाफ्रा बांसिन खरस जानो नागिरो बिदिनो जोङो थासफोरखौ मोनबाय थाया नालाय सान खालामबो जोङो मालाबा समाव जोङो थासखौनो मोननो थाङा जोङो रुबाय थानोबो हाया नालाय बेनि थाखाय जोङो बायनांगौबो जायो बायदिसिना गुन्दैफोरखौबो गुन्दैफोरखौ जों बायनानै जोङो होन नांगौ जायो जों गैयै समाव आरो जों मालायनावबो लायथ'नांगौ लायनाय जायो माबानाय समाव आरो जोङो बिदिनो दाउफोरजोंबो जों फैसा खामायनो हायो जेरै जोङो दाउफोरखौ मासे मानैल' फिसि लाबो गैया जोङो बिदिनो दाउखौबो गोबां फिसिनांगौ बिदिनो एकसथा दुइस'थासो फिसिनांगौ बिदिनो न' बान्नानै दोननांगौ बिदिनो फार्म बायदि खालामनांगौ बिदिनो आरो जोङो आदार होबाय थानांगौ आरो बिदिनो जङो गुन्दै होजा बायदिसिना दाउ जाग्रा बेसादफोरखौ जोङो होनांगौ बिदिनो जोङो बिदिनो न'आवनो माने जोङो आदारखौ हैबाय थायोबा माने बिदिनो दाउफ्रा गोबां देर ह मनानै जोङो सानसे समाव बिदिनो फायखारिफोरनो हरबा जों माने खेबसेयैनो जों गोबां रां मोननो हायो
आरो जोंना फुख्रियावबो जोङो गोबां रां खामायनाय ह जोङो फुख्रिजोंबो जोङो ना फिसिनानै जोंना जोङो सानफ्रामबो बिदि फुं बेला मोना जोङो नानो आदार होयोबा नायाबो गोबां गिदिर जायो नो गुनदैफोर होयोबा ना जानाय बेसादफोरखौ जों निर जो होबा न माने बिदिनो गोबां देरो ननायायावबो बिराद दाम दङ बिदिनो फैसा मोना नायायावबो मासे नाया जुदि थाम केजि गाहाम जानाय ना फैयोबा बिदिनो बोरै नै केजि गाहाम ना ज नायफोर फिसियोबा जों माने मा सनायावनो जों गोबां ना मोन रां मोननो हायो जोंहा ना फिसिनानैबो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो
जोंना माने बिदिनो जिब जुनार फिसिनानै जों माने गोबां बिदिनो रां आरजिनो हायो जोंनाव बिदिनो आरो फिसा फिसौ फिसा फिसौ जोंनाव आरो गोबां बिदिनो दंबावो हांसोफोरबो दंबावो हांसो बेखौ जों बिदिनो फिनांगौ हांसो हारि बुंखाबाय आं दनो दाउफोरखौथ' जाय बुंखाजोबबाय आङो अमाफोरखौबो दा नोंथाङाबो दसे सम बिदिनो बुंदो आं नि बुंनांगौआ एसेनोसै दा नोंथाङाबो दसे सम फोरमायदो
औ नोंथाङाथ' गोबांथार बुंलांखाबाय थेवबो आङो बेवहाय माखासे बुंदेरनोसै जे माने जों जिब जुनार फिसिनानै जोङो मानि थाखाय फियो जोङो जेन'बा जोङो जिब जुनारनिफ्राय गोबां बुस्थु जोङो मोननो थाङो जेरै जोङो बोरमा मेन्दानिफ्राय जोंङो उल मोनो आरो बेबायदिनो गोबां जायगाफ्रावहाय बे उलफोरजोंहायनो गोबांथार रां आरजियो आरोखि ना बे बिजनेस बायदि मोनसे सुबिदा होयो आरोखि जोंनि ओै ओनसोलावहाय बांद्राय गैयाब्लाबो बाहहेरानि देशावहाय जोङो नुनो मोनो आरोखि बेबायदिनो बोरमानि उल जोंहायनो गोबां गोजां बोथोरनि गस्लाफोरखौबो जों मोननो थाङो आरो गाननाय जोमनायफोरखौबो जों मोननो थाङो बे बेजों लोगोसे जोङो नायोब्ला जेरै मोसौ बा मैसो फिसिनानै जोङो गोबांथार गाय बुस्थु खौ जों बानायनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो गाइखेरनि गोबां बिजनेस बो जोङो खालामनो हायो ना बांसिन बेबायदिनो साहा दखानफ्राव जोङो नुनो मोनो जे गाय खेरनि नांगौथि बिराद दङ थ' बिसोरो गाइखेरनि बुस्थु बानायनानै पनिर बायदि बा दय बेफोरखौ बानायनानै बिसोर गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि जों बेखौबो जों नुनो मोनो आरो बे जों लोगोसे जोङो परथ्रि पारमखौबो जोङो जायगा जायगा नुनो मोनसै ओ नङा होम मा नोंथां माने बेबायदि औ दाउ दैफोरजोंबो थाखा मोनो दाउदैफोरखौबो जोङो फाननानै जोङो गोबांथार जोङो बिजनेस खालामनो हायो आरो बायदि रोखोम रोखोमनि माने जोङो ब्रयलार बेदराथ' जों मिथिगौ गोबांथार दामावहाय दा बाराव मोन आरो बांसिन मानसिफ्रानो दिनै बयलारनि थाखाय गोबां थार माने लुबैनायखौ दङ आरो। मानसिफ्रा बे ब्रयलार दाउजोंबो जेन'बा फास्ट फुदावहाय जेन थाङोब्ला रेष्टुरेनफोराव थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो बयलार दावजोंहाय गोबां आइथेम बानायनाय जायो जेखौ जानानै बयबो सुबुं फोरा मोजां मोनो आरोखि मानसिफोरा मोजां मोनो बेखायनो दिनै बेयावहायबो मोनसे मोजां बिजनेस जादों जायफ्रा फिदों बिसोरनिबो रां माने मोननायनि मोनसे लामा मोनबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांथार जोङो ओ मोनो जे जोङो मोसौ हासारनिफ्रायबो जों मोजांथार फार्टिलाइजारखौ जोङो मोन मोननो हायोना माइ गायनायाव मैगं थाइगं गायनायावबो जोङो बे मोसौ हासारखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि हाफोरनि गुनाबो बाराय लाङो आरो जोंनि जानाय मुवाफ्राबो टेस्टि जायो मोजां जानो हानाय बायदि जायो आरोखि मोसौ हासारजों बेबायदि नोङो माने इउरिया बाया लासेनो केमिकेल बाहाया लासे नो जोङो मोसौ हासारजों जोङो गोबांथार जों ओ ओ आबादखौ मावनो हायो आरो हानि गुनखौबो जों बारायलांनो हायो आरो जों जोंनि देहाफ्राव खुनु माने बेमारफोरखौबो जोङो माने गोजानाव दोननो हायो आरो बेबायदि जोंनो माने गोबांथार दिनैहाय आबादारिफ्रा बेबायदि गायनोबो मैगं थाइगं गायनानैबो बिजनेस खालामगासिनो दङ ना बायदि हासारफोरजोंनो बारमि कमपसहोननानै जेखौ बुङो हासारखौ सेवहोनानै बेखौहाय बे मोसौनि खिखौ सेवहानै बेखौ हासार बानायनाय बारमि कमपस्ट जेखौ होनो बेबो गोबांथार बिजनेस खालामगासिनो दं मानसिफ्रा गाव गावनि न'आवनो बेखौहाय बानायनानै सोलोंनानै बानायनानै दिनै बे एग्लिखालसारफ्रावहाय गोबां बाहायनाय जायो आरोखि बेबायदिनो गोबांथार जोङो सुबिदाफोरखौहाय जोङो मोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बिथाङा जेरै होनबाय अमा फिसिनानैब्लाबो दिनै जोंनि बर' कालसार ज नुयोब्ला न'खर न'खर अमा दङ नखर नखर अमा फिनानै जोंङो जोंनि खालाय फ्राबो जोंना नस्थ' जाया आरो बेजों लोगोसे गुन्दैफ्राबो नस्थ' जाया जों गासै खौबो जोङो गारोब्ला ड्रेनफ्राव गारोब्ला बा गोदाव सोराव गारोबा बिनिफ्राय बेमारबो सोमजिनो हागौ। नाथाय दिनै जोङो न'खर न'खर जोङो बर' गामियाव बा बर' कालसाराव जोङो नुनायखाय दिनै सहराव टाउनाव था बा गामियाव था बयबो अमाखौहाय जोंना बे मोनसे कालसार बायदि जों लाखायो फिखायो आरो बेनो बेनि थाखाय जोंनि बे ओंखाम खालायफ्रा बेयो माने जोङो गारनाङा जायो आरोखि बेखौ जोङो मोजाङै जों बाहायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुन्दैखौ फाननानैब्लाबो सोरबा सोरबा बिजनेस खालामनो हायो आरो बेजोंनो रां लाबोनानै गाव गावनि न'खर राव एसे एनैब्लाबो जानाय मुवाफ्रा जोङो लाबोनो हायो ना थ- बेबायदिनो थार दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङाबो आरो मा माबाफोर बुंबावनो फोरमायनो हाबावगोन गोन नामा
औ नोंथां नोंथाङा जोबोदनो मोजाङैनो बुंलांबाय नोंथां दा जोंना बुंनाया जोंना बिदिनोसै जोंनिया बिदिनो मोसौ मोसा बिदिनो जोंनि लकेल एरिया बा टाउन एरिया बायदिफ्राव जोङो बिबो फिनानै मोनजायो आरो जोङो बेफोरखौ फिसिनानै जोङो जानोबो हायो जोङो बेफोरनि बागै जो गोबां सावरायबोबाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय दा जोंना समा समाबो जानानै फैबाय दा जोङो दोनथ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां औ दे